बा नोंथां
औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ'?
आंथ' दा दं ओरैनो नोंथां।
औ औ नोंथांसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
अ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
औ औ औ नोंथांसिम आङो मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ,
औ औ औ औ नोंथाङा जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बा जोंनि गोथां फिथाइ साम थाइनि बागै?
औ नोंथां हागोन औ। गोथां फिथाइ सामथाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रो खोमनि दं। ओ दिनो गोथां फिथाइ सामथाइ जाबा जोंनि देहायाव माने
औ।
मा होनो मोजां खामानि मावो गोथां फिथाइ सामथाय खौ खायसे खायसे बेमार आजारफोरावबो जानो नांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जों-जोंथ' मिथिखायो बांसिन गोथां फिथाइयाव बायदिसिना भिटामिन थानाय जायो।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
औ एफोरबायदिनो जोङो औ खायफा खायफा गो थां फिथायाथ' जोंनि न'आवनो दोङो नङा
औ न'आवनो थायो औ।
औ औ जेरैहाय सुमफ्राम, बै ग्रि बेफोरबायदि बायदिसिना दाथ' आरो जोंनिया आनारस बा जों बर'आव गुबैयै रैमालि होननानै बुङो। बेनि सिजोन नङा होमबा नोंथां? औ। बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावहाय जाबाथाय एसे मोजां जायो आरो जोंनि देहानि थाखायबो बा बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानो लुुबैखायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां खिन्थु खायसे खायसेफोरखौ माने गाज्रि ज्रि जायो दा आनारसफोर बायदि खौनो जेनेबा जों लोमजानाय समाव बा बेमार आजार जानाय समाव जायोब्ला देहानि खहाबो जायो।
औ। जोङो गावखौनो एसेबा जोङो गाव गावनि देहाखौ नायनानै जोङो जानांगौ आ रो नङा होमबा नोंथां? बांद्राय जानायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा।
मोजां नङा औ।
औ। नोंथांनि न'खरावबो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि बिफां दङ' ना गैयानो?
औ नोंथां दं। ओ से दाथ' सेमब्रम बोथोर नङा होमबा नोंथां सेमब्रम दं।
बिदिनो थालिर बायदिसिना मोनफा मोननै दं आरो एसेबांबो थ' जासाबा नालाय जोंनि जायगायाव माने गोजां बोथोरनि फिथाइ दं। जेरैबो बिदि आरि बेफोरथ' दा सिजोन गैया नालाय नोंथां।
औ औ औ। दा आरो गोथां बोथोर जोंनियावनो बेफोरबायदि सेमफ्रामफोराथ' जोंनियाव सरासनस्रा बेबायदि बिदिनो ओरैनो रज'गारखायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ बांसिन जोंनाव बेखौनो नुनो मोनो आरो। नोंथां सोमब्रोम गोजां बोथोराव बुग्रि।
औ बैग्रिनि सिजेनबा बैग्रि थायनाय बोथोर। बोथोराव जोङो बैग्रिखौ नुयो। औ औ औ नंगौ। औ खमलाखौबो जोङो बिनि थाखाय जेनेबा मोजां होमबा नोंथां? बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो औ बायदिसिना जोंनि जा बा जा जोंनि जानाय बुस्थु जेरैहाय जों होननानै बुङोब्ला जानाय । लोंनाय जेनेबा बाजाराव बायनानै मोननाय वारेसफोरखौबो बे
अ अ फिथाइनि जिन्थु जुसोननाय जायो रोसि ।
औ औ नंगौ बेफोरबायदिखौ जों बा बाजाराव बायनानै मोननाय जायो, न'आव न'आवबो एसे जेनेबा जोङो बानायनानै लोंनो हायो जेनेबा दाथ' थाइजौनि सिजोन थाइजौनि सिजोनावबो जों थाइजौखौ जेनेबा बेफोरबायदि बादिनो जुइस बायदिसिना बानायनानै जोङो लोंनो हायो, थेवब्लाबो बाजाराव बायनाया एसे एसे आलादा जायो आरो बे
आलादा जायो गुबुननिफ्राय फैनाय जायो जिहेथु
औ औ आरो बिसोरो बायदिसिना बुस्थु बा जिरादफोरखौ होदेरो नालाय, जोंनियाथ' न'खराव नांगौ बायदि बे बेफोरो थाजोबा नालाय नङा होमबा नोंथां ।
औ नोंथां माने जोंनियाव । थ' जोंनि आसामाव माने बांसिन जेनेबा बेसेन गोसा । फिथाइ आरि बुंनो थांबाथ' आपेल फिथाइ, दालिम फिथाइ । फिथाइ बेफोरबायदिया बुहुद माने बेसेन गोसासिन आरो जोंनि आसामाव माने गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय माने गुबुन जायगा गानिफ्याय फैनाय जायो जिहेथु
दालिमाबो जोंनियाव बेफोरबायदि सरासनस्रा जायो जानाया थेवब्लाबो ए सेबां मोजां जाया आरो । जायगा लानानै जायगा जायो नङा होमबा नोंथां औ । औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ बेफोरबायदि फि थाइ-सामथाइ गैयाब्लाथ' जोंनिया जेनेबा फुजा बायदिसिना बेफोरबायदि होनायाबो । जायानो फुजाफोरावबो बेफोरो जोबोर गोनांथि ।
औ जोंनि जोंनिफोरावथ' आरो फुजायाव बेफोरनो बांसिन गोनांथि
औ औ नंगौ ।
खायसे खायसे फिथाइफोरा मैगंबो जाजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नं नंगौ जेरैहाय जोङो फिथाइ होननानै बुंबा ज जेरैहाय मैगं जाजानाय फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै थालिरखौबोथ' जोङो औ मैगं जा जायो बा भाजा एवनानै जाजायो आरो बेजों लोगोसे मैदुफुल बा थायसुं नङा होमबा नोंथां औ
नोंगौ नोंगौ ।
औ बेफोरबो फिथाइ सामथायावनो गोग्लैयो ।
औ ।
बिदिनो
जा बेफोरबायदि औ बयदिसि औ औ
मा होनदों नोंथाङा?
औ औ माने जोंनिबो न'खराव बेफोरबायदि बायदिसिना ओ नांगौ बायदि फिथाइ सोलोंथाइ गैयाबाबो एसे एनैया दङ आरो जेरैबायदिहाय जोङो सुमफ्राम बा ओ रैमालि बा औ थाइजौ थाइजौ थाइजौआथ' जा बुरजा दं
औ
औ नाथाय दा एसे बारा गैला माने आमथिसुवानि सिगां ओ बांसिनै जानाय जायोबा आमथिसुवानि
औ आरो जोंनियावथ खान्थालाबोथ जायो नोंथां खान्थाला बोथ गोरलै समाव मैगंआनो जाजाखायो।
औ नंगौ नोंथां बेखौथ जोङो औ बावगारनानै थादोंमोन औ बेफोरखौबो भा जां एवनानै जों मैगं मैगं जानो हायो एसे बेदरनि बायदिहाय माबा जायो आरो अ औ गोथावआ जेनेबा एसे बेदरनि बायदि हां जायो जों जुदि सामब्राम रुसुन बायदिसिना सामब्राम गोजा फोरखौ होनानै जुदि जों जायोबा नोंथां औ नोंथाङा जाफेरबाय ना जाफेराखै नोंथां
अ जाफेरबाय नोंथां जाफेरबाय
औ
फिथाङा फिथाइाथ' बुंनो थांबा गोबां रोखोमनि दं। जोंहा मोजाङावबो जाजायो गाज्रियावबो जाजायो। खायफा फिथाइआ मोजां खामानि होयो खायफाया मोजां खामानि होआ
औ जेनेबा खायसे बेमार आजार लानानै खायफा खायफा फिथाइया सामथाया जाजाया आरो जेरै आनारसखौनो हमना ला एसे औ जोंनियाव‌ ओ जुदि बेमार थायोब्ला नाथाय बेखौ हाय जाजाया आरो एसे बाबखांनो नागिरो बा जोङो मैगं जाग्रा जेरै फ्राय फिथायावनो गोग्लैयो जेरैहाय थाइसुम बेखौ थाय जोम सोम सोम सोम बेफोराव जोङो जानो हाया जेनेबा जानाया एसे बाबखांङो होननानै जों मिथियो औ
औ औ जोंनाथ बेखिं आरो बुंनो थांबा ओम ओंख्रिबो जाजाखायो बेखौ ओ‌ मा होनो खोरदै फिथाइ बेखौबोथ‌ जों फिथाइआवनो गोलैयो बेखौबो गोथाङै जाजायो।
औ नंगौ औ औ खोददै फिथाइ खौबो ओ औ जों ओंख्रि जायो नाजों जायोब्लाथाय बेबो ओ जोबोर गोथाव जायो आरो खोरदैयाबो।
बुंनो थाङोब्लाथ‌' ओ बुंनो थाङोब्लाथ‌' खायफा खायफाया थाइजौखौबो जानाय खौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ थाइजौखौ जों ओ बेफोरबायदि नाजोंहाय थाइजौ गोथांखौ जोङो नाजोंहाय बेफोर बायदि संनानै जानायखौ नुयो आरो नोंथां नाथाय आङो बेफोरबायदि संनानै जाफेरनो मोनाखै।
औ जाफेर मोनाखै औ दाना मबाइलफोरावनो नु नुनो मोननाय जायोथ' ससियेल मिडिया नि जोहैनो बेफोरबायदि गोदान गोदान संनाय खावनाय
औ औ बेफोरबायदिनो जेनेबा गोदान गोदान रोंगौथिखौसो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि ओ देखायनायाबो मोजां बा संनाय खावनायफोरखौ देखाय देखायनायाबो मोजांबा जोंनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि रोंनानै लागोन दा जोंनो जेनेबा थाइजौखौ जोङो मेगं जायो होनना मिथियामोन बा जोङो संनो रोङामोन बेवहाय नुनानैसो जोङो बे ओ‌ जेनेबा मालाबाफोर संनाय संनो जोङो ट्राइ खालामनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ
बिदिनो गोबां दं दा दालिमफोरखोनो बुंनो थाङोब्ला गोबां जेनेबा बेमार - आजार जानाय जानांगौ जायो जेब्ला मानसिया जे थै खमायबोयो बेफोरबायदियाव बेफोरखौ जुसबो बायना लोंनाय
औ - औ जेखिनिजाया जेनेबा जोङो अवारेसफोरबो बेफोरखौबो जोङो बायनानै लोंनायावबो जेनेबा ओ बेफोरो औ बेफोरखौबोथ' थाइजौ बा माबा बेफोरजोंनो बारदों बानायो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो मोनसे औ औ - औ जोङो लिसु फिथाइखौथ' जोङो बावगारनानैनो दंमोन नों थां नङा हबा बेजोंबो औ बेजोंबो औ बेजोंबो गोबां जुस बा बेफोरबायदि बायदिसिना बानायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ
नोंगौ
जो लिसुनि सिजेना दंमोन नाथाय दा एसेबां गैलिया थांबाय आरो एसे औ- औ- औ खमायबाय थेवबाबो बाजारफोराव जोङो बायनानै मोनो थेवबाबो जोंनि लकेलावहाय जोङो थाइनायखौ ओ बारा एसेबां गैलिया आरो फिथाइ- सामथाय फिथाइया बेफोरो गेलेया जेनेबा सिजेनाबा एसे थांहां थांबाय नालाय बेखायनो बिदि आरो औ - औ औ आरो नालेंखराबोथ फिथाइ सामथायावनो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां गोलैयो
नालेंखरनि ओ रोसिया जोंनि मेलेमनि थाखाय जोबोर मोजां खामानि होयो होननानै जों मिथिखागौ औ औ बेफोरबायदिनो फुजा औ - औ फुजा फोरावबो जोङो बेखौ बाहायो नङा होनबा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ औ - औ समाबो जाया नङा एसे जाबायानोमोन उनाव मोजां सम आरो बोथोर जाना लोगो मोनफिनगोन नामा नोंथां रायलायफिनसै नामा उनाव औ दे होमब्ला औ -औ -औ -औ दे औ